खोनादोंना एबारो गोसा।
लासैयैनो खोनादों होमबाबो। खोनादों दा औ। ओ ओंखाम जाखांबाय।
ओंखाम ओं जाखांबाय ओंखाम ओंखाम माने आं ओंखाम जायासै दिनै हराव माबा। माबा रुटि ओमफ्राय आलु मथर बिदि सबजि बिदि जाजों।
अ।
ओं नोंथाङालाय।
उम। आंङो ओंखामखौनो जादों ओंखामजों दालिमोन।
औ ओंखाम आरो दालिल बे। जेबो गैया।
जेबो गैयामोन दिनै ना हस्टेलाव माने माबासो दंमोन पास्ता ओमफ्राय आं पास्ताफोरखौ जानाय जाया थ ओंखामजों दालिल जानाय जादों। ओमफ्राय बोथोरालाय बोरै नोंसोरना।
माने बोथोराथ दा हरखाय एसे थान्दा बार बारगासिनो माने थेवब्लाबो गरमानो आरो। नोंसोरनिजों लाय।
जोंना दा हराव थान्दाथ ओमफाय सानावबो एसेबां गरम नङामोन बोथोरा माने एसे फुंनिफ्रायनो दोमैलुलुखाय सानदुं मोजाङै दुङासै थ माबायाखै। अखाया बिदिनो अखा माने अखायाबो एसे फ्रि फ्रि थाइ फ्रि हांनायखाय बोथोरा थान्दायैनो दं।
आदसा जोंनिजों माने मा होनो सान्दुं गोसा गोसामोन सानाव।
अ।
बेनिफ्राय दा हराव एसे बार बारगासिनो स्रो स्रो थ गाहामानो आरो सानाव बिराद गरम खिन्थु।
सानाव दिनै सानदुंआनो गोसा दुंङासै ओंखायनो इसे खम जादो जोंनिथिंजाय। ओरैनोबालाय जोबोर गरम बोथोरा सान्दुं माने अखा अखा थाइफ्रियाबा जोबोर गुदुं जायो थानो हायै।
खस्थबो जायो बिदि एसेबां गरमाव।
बाराद्राय गरमाव ओं खस्थबो जायो देहानि मेंनायाबो बाराद्राय जालाङो थ खामानिखोबो मोजाङै मावनो हाया उन्दुनोबो सुख गैयै जायो।
बायजोआवबो ओंखारनो हाया बिदि जायोना।
बायजोआवबो आं सान्दुंआ ऐ खामग्लाबलायनाय जायो बिगुरफोरा आलौलायनाय।
बिदिनो अखा हाब्ला एसे गाहामानो जायो थेवब्लाबो आरो बांद्राय अखा हाबाबो गाहाम नङा दैबानाफोर जालायलाङो।
औ। बिदिनो जेनेबा। दै-दैमु-दैफोरो माथलाब ब्लकेज जायो आरोना माबा बाराद्राय अखा हाबाथाय ड्रेनफोरा माबायो बुंफावो सहर एरियायाव गामि ओनसोलावबो माने जेराव दैमा दोङो बे बेफोराव माने अखा बाराद्राय हाबाथाय दैबाना जानायनि चान्स थासैयो आरो ओमफ्राय माबाफोर आरोबाव बुंबावनो नामा?
उम
हेलौ
हेलौ ओं ओं खोनादों माने दा-दाथ दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव उम बे दुब्लिनि ना बिदिफोरखौ नों गाहाम मोनोना मोना?
दुब्लिनि नाफोरखौ मोजां मोनो जोबोर मोजां मोनो
औ जेनेबा माबायदि माबायदि बिदि जानाय थाङो नोंसोरनो जों बेखौ
जोंनिथिंजायथ ओरै नहाय नआव माने बिदि गोबां दै गोनां दुब्लि नङाबाबो गोबां दै गोनां जायगाफोर थायो ओमफाय माने दै दै बोहैलांनाय गोबां दंग फोर थासोयो बेवहाय गोबां ना मोनो आरो ना थह बेवहाय बिदि अखा हाबाथाय माने बाङाय अखा दैज्लांनिनो थना गोरलैफोर मोनसयो बेयाव माने गोबां रोखोमनि ना थायो आरो ना गोबां दैज्लांनि एकदम ना फिसा फिसा ना गोरलै गोरलै मोनसोयो थ बेफोरफोरखो ना फोरखौ गुरहैयो ओमफफ्राय बिदिनो जानो मोननाय जायो
बिदि ना सें ना गोरि बिद बेखौ मोनो आरो ना फिथिख्रि थुरि ना बोथिया ना दानियाथ थेवबो गोबां खमायबाय गोदोनि एसे समावथ बोथिया नाफोरखौ गोबां नुयोमोन थुरि नाफोरखौ खिन्थु दानिया बोथिया ना बिदिखौ नुनो मोनलां मोनबांला आरोना
ओं बेफोर आरो बेफोर माने गोदान खम जालांबाय नाफोरा आरो माने बेफोर मानसिफोरनि बांद्राय बाहायनायनि जाहोनावबो जायो जेनेबा जों गो बांद्राय नाखौ जाबाय माने इखो इयुन जोलै फेहेरनो थाखाय नाखौनो दोनासै थ बेवहाय माने नानि अनजिमाया खमायलाङो आरो माने दा दैज्लां समायाव एप्रिल मासफोराव ना बिदै दैनाय समाव ना इदि दंग दंलाफोराव ना गुरनायफोरखौ बबेबा बबेबा जायगाफोराव होबथाना दोनो आरो बेफोरखौ हमदां नो मोननानै माने गोदान इनिसियेटिभ लानाय मानसिफोरनिथ बेफोर जोबोर मोजां
दा जोंनि जायगाथिंथ दानिया एसेबां माने बिदि ना मोननो थांला आर ना मानो होनबा गासिबो एसे दुब्लि जाबाय बिदिनो गावबा गाव बान्दो खोथेनाय बिदि जाबाय नालाय दुब्लिनि दै बिदि दैमा दै सा फोरनि दै एसेबां फैद्रायनो मोनााथ बि दि ना एसेबां मोननो नागिरला आरो
औ दैमाफोरावबो गिदिर गिदिर बान्दो खोनाय जायो नालाय दैमानि दैफोरा बारा माने नाफोरा बिदि बाहेराव फैनो नागिरला दैमानिफ्रायबो दसे नानि अनजिमायाबो खम जालांबाय माबायाव दुब्लिफोराव
बेनिफ्राय बे खौ माबायदि मा मा मा? जों ओंख्रि जायो जेनेबा उम उम थास आइथिंफोरजोंबो गोथाव जायोना?
ना नाफोरा औ ना ना गोरलैफोरा थास आ थिंजों इदिनो माबा मानिबा बिलाइफोर जेरै हाइजें बिलाइ, नोरसिं बिलाइ गोबां माने बिलाइ मैगंफोरजों माबा रुदब ना जानाय बा स-मोजाङै संथारना जानायबाबो माने जोबोर गोथाव जायो।
आरो बे सावनानै जे बाथोन देयो बाथोन बानायो बेबो जोबोर गोथाव जायो।
औ सावनायाबो एसे माने सावनायनि मोदोमनाया बाङाद बेलेग जायो आरो ना ओं-ओंख्रिस थावजों संनायनिख्रुइ बा ओरै ओंख्रि संनायनिख्रुइथ' माने मोजां जायो बेबो
बेफोरनो जोंनि माने मा होनगोन बेखौ बर'नि
ओ
जानायनि बे मा होनगोन सोदोबखौनो फैला र'
गुबै गुबै खाजा
ओं ओं माने बिदि जोंनि जाय हारिखौ सिनायथि होयो जोंनि बे माबा बिदि मोनसे जाहैबाय आरो कुजिन होननानै जायखौ बुंयै
औ औ औ औ।
ना फिसाफोरा दानिया गोबां मोनो खस्थ'खायनो बाजारफोरावबो गोबां दाम लायो आरोना।
ओं बाजारफोराव ना फिसाफोरा ना गिदिरखौथ' जेनेबा फिसारिफोराव फिसिनानै माने एभेलेबल मोनो आरोना। न'खराव फिसिनाय जाखायो। गोबां न'खरानो हाखर गिदिर गिदिर खालामनानै ना गिदिर गिदिर फिसियो त' ना गिदिरनि मारकेताव माने माने बाङाय एभेलेबोल होनजागोन नाथाय ना फिसाफोरखौ फिसिनाय जाया नालाय ओ फुख्रि मतलाब दंग'फोरनिफ्राय बाङाय दै गोनां जागाफोरनिफाय दुब्लिफोरनिफ्राय हाय ओं हमनानै लाबोनाय जायो जाय माने बिराद खस्थ'नि खामानि। त' दाम जायो आरोना बहुत मारकेतआव
बेनिखायनो गासिबो मानसिफोराबो जेनेबा बायजोबनोबो हाया बिदि जायो आरो।
औ बेदिनो माने जायफोर गामियाव थायो बिसोरथ' गावबा गावनो गुरनानै जानाय बायदि जायो ओमफाय जायफोर गामियाव थाया जायनि खाथियाव उदि दि दंग' दं लाफोर गैया जेराव ना नागिरनो हानाय जागाफोर गैया बिसोरो ओ बो जानो लुगैयो नालाय बायना जानाय जाहैयो आरो ओमफाय मैगंफोराबो बिदिनो दैज्लांनि मैगंफोरा बाङाय बेलेग जायो जेनेबा दा अखा हानाय नालाय मेथ'खा बिबारफोर बेफोरबो जोबोर गो थाव जानायाव।
आं मेथुखा बिबारखौ खारैजोंल' खनसे मोनजादोंमोन बिदि नाजों खारै बिदि बेनिफ्राय आङो बिदि बेलेग मोनजा जानो मोनाखै।
मतलाब मेथ'खा बिबारखो थावजोंबो संनानै जाजायो आरोना थाव आलु होनानै ओरैनो जेरै जों भाजा सङो माने माने जिखुनु बुस्थुखोनो माने गोसोबादि संनानै जाजायो आरोना खालि टेस्टआ बहाबा बारासिन जागोन बहाबा खमसिन जागोन त' खारैजोबो संजायो खारैदोबो संनायाव बो जोबोद गोथाव जानोबो हानाय आं खारैजों जाफेराखै मेथ'खा बिबारखो ओ थाव थावजोंनो संनाय आलु मेथ'खा बिबार होनानै ओरैनो
एवनाय औ आं बिदि खारैजों मोनजादोंमोन बेनिफ्राय बोराद गोथाव नांदोंमोन आरो। किन्तु गोबावसे माने जाबाय बे जानायाथ' इसबां गोसावबो गैला।
अ
दा आरो मैथ'खा बि बेम बिबार जाग्रा मेथ'खा बिफाङाबो ओ खम जालांबाय ना? मोननो थांला।
आरो गासिबो मानसिफोरानो जेनेबा बे बिबारखौ जायो होननानैबो मिथिया आरोना दा।
औ माने माने गोबां जायगायावनो मिथिया बेखौ जायो होननानै ओ मानोना बे बाङाय बेलेग जायो ओमफाय बेलेग रोखोमनिबो मे माने मेथ'खाया मोननै मोनथाम रोखोमनि दं ओं जानांगौ ओमफाय जों आं जानाय मोनसे रोखोमनिखौल' जानाय नु फेरदों ओमफाय गुबुन रोखोमनिफोरखो जानाय नुवाखै ओमफाय
बे एसे गेदेर गेदेर दि बारो
गिदिर गिदिर बारनाय औ। माने ओं गिदिर गिदिर बारनायखौ जानाय जाया नाथाय आङो नु-नुदों माने ससियेल मिडिया फोराव बेखौबो जायो होननानै गुबुन गुबुन जायगायाव त' आं जाफेरनाय जायाखै मालाबाबो।
उम आंबो बे फिसा फिसाखौल' जादों बेनि बिलाइयाबो फिसा फिसा जायोना एसे।
औ बिलाइयाबो फिसा फिसा जायो औ। ओ दिनैनि थाखाय दोनथ'लायनोसै नामा।
अ दे दे